अ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथि जासिनाय थाबाय।
गोजोनबाय।
मा खामगासिन दा?
आं इसे खामानि मावनानै एसे मेंनायखाय एसे जिरायनानै दङ।
अ खामानिफोरा बांद्राय जायो नामा नोंथांनिया?
जोंनि खामानियालाय हिनजाव माहारिनि खामानियालाय जाबाय गायनाय फुनाय दा दैज्लां बोथोर जादों नालाय ओंखाय इसे मेङो। आरो संनाय खुरनाय- खावनाय बिदिनो मैगं थाइगं इदिनो जगर बानायनाय मा नाय इयावनो जोङो एसे मेंनाय जायो आरो।
औ थिगानो थिगानो नोंथांमोननि बे इथिं गामियावहाय मैगं थाइगंफोरनि बागानफोर दङ नामा? बा मैगं थाइगं इदि फैयो नामा?
मैगं थाइगंखौलाय बिदि फैयो दा जोङो मेस्थानि दिनाव मेस्टा मोनजादों। आरो लावनि लाव मोनजादों खुमब्रा मोनजादों। बिदिनो जिखा इसे एनै मोन जादों। बिदिनो न'आवनो गायनानै लायो आरो। ओमफ्राय मिस्था गोखै गोखा बिदि मोनजादों खाख्रेला भल इदिनो मोनजादो आरो दा सान्दै दैलां बोथोरनि। मेगंआलाय।
उम उम उम। ओमफाय ओ आरो आलुफोरनिबो बे माबा खालामो नामा?
आलु गायो आलुखौलाय गायो जोङो आगोन मांखोआव आघोन फुखु मांखौआव जोङो आलुखौ गायो आरो आघोन मांखौ गा योबा बा काति मांखौ गायनो मोनोबा आलुआ मोजांसिन जायो आरो। जेनेबा दा जोङो दैया राना नालाय इनिखाय जोङो दा ओइ फुखुमांखोफोरावबाबो आघोनावबाबो बिदिनो आलुखौ खेथि खालामो जोङो। आरो बेसर बेसरबो ओ बेसराबो जोङो काति मांखोनिफ्राय फोनो हायोबा मोजांसिन जायो ओंखाय जोंना दैया राना नालाय ओंखाय जोङो आघोन मांखौ बा फुखु मांखौ ङो फैयो आरो गदायबाबो बेसरखौलाय।
औ। गायनाय फुनायाथ' सोलिगासिनो दा नोंथांनिथिं?
दा दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाया दा सोलिबाय थादो।
अ नोंसोरनिथिं गायखांनानै जे मोनसे हाल जांख्रा होननाय जायो बे जायोना नोंसोरनिथिं जायोबा बेखौ माबायदि खुंङो हाल जांख्राखौ?
हाल जांख्राखो जोङो मानसि
ओ मालायो नालाय बुजा लिंना लाबाय लिंना लानानै जोङो माइखौ गायजोब्बाय गायजोबनानै बेयाव जोङो हाब्रु फोनलायनाय जायो आरो हाब्रु फोनलायनानै ओमफ्राय गायखांनानैलाय न'आव फैबाय। न' फैनानै जोङो बिदिनो हाल जांख्रा नालाय एदिनो बेदर भाजा बिदिनो ओंखाम मैगं बिदिनो जमा संनानै बिसोरखौ माइ गायग्रा हाल जांख्राफोर गायनानै फायनायफोरनो जोङो जमानो इदिनो खाजा जायो र' फाजा जायो ओंखाम जायो बिदिनो जाहोयो आरो। माइ गायग्राफोरफोरखो। बिदिनो जौ से रेब बिदिनो जाय लोंनाया लोंबाय एसे एनै आरो लोङियाथ' थाबाय बिदिनो ओंखाम संखाम जाबाय। बेखौनो बुङो आरो जोङो हाल जांख्रा हालेवथिबा बिदि खामो आरो जोङो।
औ जोंनि जाबो बिदिनो माने गायखांनायनि उनाव माने माइनावनि थाखाय खनासे जायगायाव ओ माने खोथिया बुरजा लानानै बेखौ गायना दोननाय जायो आरो। आमफाय बे खालिनो ओ हाल जांख्रायाव जोंनाबै बिदिनो हाब्रु ओरै लिरलायो ओमफाय ओ गायखांनानै मानानै ओमफाय हरावहाय खाजा जानाय जायो। जाय जायफोरा माइ गायदोंमोन बा बेफोरखौ लानानै जोङो खाजा जायो।
इदिनो ओ माने जानानै थाङो आरो हालजांख्राया। ने गाजा गोमजा जों खुङो।
गाजा गोमजा खुंलांनाय जायो आरो इदिनो। ओ मायनावखौ जोङो दोनै ओ दुब्लि फोथारनिखो जोङो दोनै थिखांबाय होननानै। जों बेयावनो हाब्रु फोनलायनाय जायो रा।
हाब्रु फुनलायनाय जायो। जोबोर गोजोननायबो मोनोना?
उम उम उम।
ओ माने मोनसे खामानिया ओ इन्टारेस्ट थायो आरो खामानिया जोब ग'नायनिबो मोनसे माने आसाया थायो मोजां गाहाम नाङो आरो ना देहाफ्रा एसे मोजां जायो उम।
जा गोमजायै जों देग्लायनि ओ बोथोरखो जोङो मोजाङै मोजां गायजोबनो हाबाय होननानै बाय गोसोखौबो जोङो मोजां मोन नो आरो।
उम उम। आरो लोगोसे नोंथांनाव आं सोंनो थांनो जे खाथि गासा फोरबो नोंथांनियाव खाथि गासाया फोरबोआथ' माने बर' समाज आव गासिबनाबो खाथि गासा फोरबोआ थायो बा फालियो बेफोर बे फुजाखौ। फाय नोंथांमोननिथिं बे फुजाया माबायदि जायो? खाथि गासा
ओ फालियो जोङो खाथि गासाखो सावबा जोङो गय बिफां, नालेखर बिफांखो जोङो जि गाबजों ओ लुब खायो आरो जिगाब मोनसे माबा खानानै जेनेबा बिनि माबाखो खाबोलाङि नैबे खाथि गासा आ सावनायनि माबाया जेनेबा फिथाइ सामथाइफोरा मोजां थायो बा मोजां जाथो होननानै जोङो खाथि गासायाव जोङो गय दंफं नाले खर दंफं बे दंफंखौ जोङो बे मा बा जों मेरायनानै खायो आरो जिगाब जों। बेनिफ्राय जोङो फुजा फुजा बानायो आरो जेनेबा जोङो ग गय फाथै होनानै बुद प्रसाद फिथाइ सामथाइ होनानै ओनफ्राय जोङो खाथि खाला ओ लगायो आरो नावबो लगायो आरो बे बे माइ माइ फोथारावबो बे माइ बोथारावबो जोङो ओ माइ फिथाइफोरा मोजां जाथो एम्फौ एनला जानाङा गोगोम फिथाइया थायनानै मोजाङै मोजां जाथो होननानै जोङो ओ ओ बे फोथारावबो गय जरा फाथै जरा होनानै गय खान्दि फाथै खान दि होनानै जोङो ओ आलारि
आलारि बाथि सावनाय जायो ना।
बेनिफ्राय जों न'आवबो फोजोङो नावबो बिदिनो फोजोंबाय जोङो गय जरा फाथै जरा होनानै बुद सबाय फिथाइ साम थाइ होनानै जोङो ओ खाथि गासायाव आलारि बाथि फोजोङो बेखो जोङो थिख बिदिनो बुद प्रसादखो जोङो राननानै जायो र' राननानै जालायो। रानना जानानै जोङो बोथोरा मोजां जाथों होननानै जोङो बेबायदिनो खाथि खाला खावनाय जायो आरो ।
ओ एसे एखेफ्राम आनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो माने थायगिर बिफांनि खुमाव नैबे फुङाव माने खाला सावनाय जायो आरो आलारि सावनाय जायो । आमफाय लामा लामा आरैबाय दि माने बे उम खालिनो जोंहा ओ थालिर दना थालिर बिफां गायनानै बेवहाय आलारि बाथि एकदम रिथि रिथा जों हाबनाय माने गामि गंसेसेयावहा यओ इदिनो खाला माने आलादा ओरैबाथि लगायनाय जायो आरोना जोबोर समायना नुयो लामा ओरैबायादि । लि गंसे लामा गंसेयावहाय थालिर बिफाङाव साजायफब नाय नुनो मोनो आरोना जोबोर मोज
ओ ओ
जोंथि जोंथा जोंनाय
मोजां नुयो आरो समायना ।
समायना मोनो ।
आरोबाव ओमफायाय नोंथांनि खबरफोरखौनो बुंदो ।
नोंथाङाथ' अ मानि मोसानाय मुसुरनायाव आखा फाखा ना?
मोसानाय मुसुरनाय आवलाय फ्रायनो मोसाखाग्रा दाबो बिदिनो मोनसे गोसोआव फुरथि खालामनानै थायो आरो दमाइसिंफोराव
आरो संनाय खावनायनि मादाव नोंथाङा माखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो?
जोंथ' संनाय जानायाव जोङो दा मा मोजांखोनो संनानै जायो जायो जेनबा जों दालि आलु बायदिसिना ओंख्रिखौनो जोङो सङो आरो जायो मोजांखौनो मोनो । ओमफ्राय मालाबा दाउ जायो मालाबा अमा जायो मालाबा ना जायो बिदिनो जानानै मोजां मोनो आरो । जाथाराबाबो देहाफोरखौ दुरबल नाङो नालाय जानो मोनबा बाहाय देहाखौ बाहाय इसे
थाजिम मोनो । आरो बांसिन न'नि मैगं माने एकदम मोजां नाङा ना बायनायफोरा ओरैबायाददि हासार होनाय बा मुलि गायनाय जायो जाउनो जोंना देहायाबो बहुद माने लोरबां जाबोनो हमदों बिदिनो
बिनि बिनिखायनो जोङो बांसिन फाखखो न'आवनो इसे एनै मावनानै जायो जेनेबा बायनायखौ जायोब्ला जोंनो देहाफोरा बारा मोजांनाङा जेनेबा दुरबल दुरबल फाब मोनो जेनेबा जोङो न'नि मेगं मैगं थाइगंखौ जोङो न'निफ्राय मोनजायोबा जोङो देहाखौ बाहाय गाहाम नाङो। खिनथु बायनायफोरखो जायोबा जोङो दा हासारनि नालाय बिसोरो सोब खोनो मुलिनिफ्राय इउस खामो। आरो एमफौ एनलानि मुलि होयो। ओमफ्राय फिथाइ मोजां गोगो थाइथो होननानैबो गरायाव बिसोरो हासार होयो इउरिया होयो प्रद होयो बेखो होनानै फिथाइखौ इसोरो मोजां लाखियो। ओमफ्राय बे फिथाइया नुनायावसो मोजां बेनिफ्राय हरसे थायोब्लानो बियो मोनसे सिरमिलांनाय गोदै बेमार हमो आरो जेनेबा न'आव गायनाय मैगं थाइगंखो नोङो साननैबाबो बो दोनजागोन आरो होमबानिया बियो जेबो मोनबो जाया आरो बियो जेनेबा हासारनि मैगङा मारैबा दोननानै हरसेसो खानानै ना दोनोब्लानो मानिबा सिवनाय गोदै जालाङो आरो बिदि जायो आरो बिदि
दे होमब्ला नोंथां आं दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।